औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थेंक इउ नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा मा सावरायनो सानदों ओरैनो?
ओरैनो मा सावरायनो सानदों माने नोंथां माने आं नोंखौ ओरैबायदि मोनसे नोंथांखौ मोनसे फिसा प्रसन' सोंनो सान्दों। माने जोंनि। जोंनि मिथिंगानि माने बेफोरबादि बिफां लाइ जेरै थिंगानिया आबहावाया गेब्रें गेब्रेंनायनि सायाव एयार फुलसननि सायाव बारहावा गेब्रेंनायनि सायाव एसे नोंथां फंनैसो बुजायनानै होनो हा हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथां। दा बारहावा गेब्रेंनायनि सायाव नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना बारहावा होनोब्ला जोंनिया
जेरै बिफां लाइफांखौनो हमना लाजायो नङा होमबा? बिफां लाइफां थायोब्लासो जेरै गोथां सोमखोर जों जिहेथु जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन गेस मोननो हायो नालाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
अ जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन गेस मोनो आरो बिफाङाबो जोंनिफ्राय कार्ब्रहाइद्रेट मोननो हायो नङा होमबा? औ थिग बेबादिनो गु बिफाङा जोंनि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो आरो बिफांनि सायाव सोनारनानै थांना थायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
थिग बेबादिनो जों दा बारहावा गेब्रेनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दा जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुं माहारि खौनो जों दंफां लाइफांखौ दाननानै गोबां बायदि रोखोमनि कलकारखाना बायदि बायदि मैया कम्पानि बायदि बायदि दारिमिन फसंथान जों फसंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थिग बेनि जाहोनावनो जेराव दंफां लाइफांखौ दानफायनानै जेराव कलकारा कारखाना बाहायदों फसं थान बाहायदों दारिमिन फसंथान बायदि बायदि फसंथान बायनो जेराव दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव नङा होमबा?
औ नों नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थिग बेबायदिनो बै गेदेर गेदेर दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बे उखुन्दैफोरनिफ्राय जा ओ बारहवाजों गोरोबनानै जा गेब्रे बारहावा गेब्रे होनाय जायो थिग बेबादिनो जोंनि आबहावाखौ बे बारहावा गेब्रे होनायफ्रा उखुन्दै फोरनि बारहावा गेब्रे होनायफोरा गाज्रि थासारिथिं सोमजि होयो जोंनि बे ओनसोलखौ नङा होनबा नों
औ नोंथां औ।
औ औ थिग बेनि नगायैबो जा जों नुनो मोनबोगासिनो दं जा आथिखालाव गोबां गारिमठरनि ओ साग्लोबनायखो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? गारि मथरनि औ जेबो आंखालानो गैयि जादों। बेथिं बैथिं बो गारि बिथिं थांओ बैथिं बो मथर सर नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थिग बे गारि मथरनि ओ उखुन्दै गनाय औ औ बा गारि मथरनि गाज्रि उखुन्दै गनाय बै गा दारिमिन फसंथाननि उखुन्दै गनाय गेस बायदि बायदि गाज्रि गाज्रि बै उखुन्दैफोरानो जोंनि बारहावाखौ गेब्रे होयो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि अनगायैबो बारहावा गेब्रेहोनायनि मोनसे आरो जाहोन नोंथांनो आं फोरमायबावनो सानदों फोरमाय
फोरमा-फोरमायजागोन नोंथां फोरमायजागोन।
बे बारहावा गेब्रे होनोनायनि आरोबाव मोनसे जाहोनानो जाबाय जों जा नाला एबा दंग आव प्लास्टिक एबा जाबोरखौ गारना दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
बै प्लास्टिक एबा जाबोर जथर मैला गाज्रि बेफोरो सेवनानै जा मोनामहोनाय जायो नङाहोनबा नोंथां? बेफोन बेफोरबो मोनसे से बारहावा गेब्रेहोनायनि मोनसे जाहोन महरै दङ आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां नोंगौ।
बेनिखायनो जों जेसे हायो बेफोर दारिमिन फसंथानफोरखौ फसङा लासे जेसे हायो जों नेया जों सुबुं माहा हारिनि मोनथाय नङा होमबा? औ औ जोंनि खामानि गोनांथार खामानि थिग बेबादिनो जों औ साफ्रोमनिबो खामानि थिग बेबादिनो जोङो दंफां लाइफांखौ जानला मोनानला दान-दानफायनो नाङा। नङा होनबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ।
फांसे दंफां दानफायोब्ला जों एक्स स' दाल बिफां फुलि गोदानै गायफिननांगौ गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
थिग बेबादिनो आं नोंथांनो बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो लोगोसे नोंथाङाबो आंनो बारहावा गेब्रे होनायनि बागै जाहोनफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां हागोन नोंथां बारहावाया ओरैबायदि नोंथां दानि जुगाव माने साब ओम सुबुं समाजाव थांनानै थानो जोंनो जेरै जों जिब जुनारा सोनारलायनो थाखाय जोंनोबो जेरै दंफां लाइफांनि एंगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जेरै गोनांथि जायो थिग बिब्दिनो दंफां लाइ फाङाबो जोंनिफ्राय हगारनाय हांखौ जेरै
औ
बिसोरबो जोंनिफ्राय हगारनाय हांखौ जेरै बिसोरबो देहानि सक्ति महरै जेरै उम हां बोलाय हगारलाय बेफ बेफोरबायदि सोनारलाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसो ओनसोलाव बिफां लाइफां गैयाबा जेरै रानस्राव बालाहामा बेफोरबायदि जालांनो हमो जेरै बुहुमारि दुंब्लाबनाय बायदिसिना बायदिसिना गरम बायदिसिना भाबा जोंनिया बेयाव साग्लोबसारो थिग बेफोरबायदिनो सा-साफ्रोमबोनि जों सुबुं माहारिया साफ्रोमबो जुदि दंफां लाइफां गायनानै जोंनि मिथिंगाखौ बे गाज्रि बारहावानि बारग'नो थाखाय मिथ मिथिंगाखौ सोमखोर समायना लाखिनाया जोंनि मोनसे साब सफ्रोमनिबो बि बान नोंथां नंगौ नोंथां जेरै कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै गारि मथर बायदिसिना गारि मथरनिफ्राय उ गास्रिउ खुनदै ओंखारनाय बे फोरनो गोबां जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामबोनो हमदों जेरै बिफां लाइफाङा बिफां लाइ फाङा जरै बिफां लाइफाङा जेरै उम गायनानै सोमखोर समायना बिफां लाइ फां थोजासे थागोन अब्लाना बेफोरजों गाज्रि सोर गाज्रि बार निस्सय जों बारग'नो हागोन नोंथां। हागोन नोंथां जेरै टाउन सोहोरावबो जेरै बायदिसिना बिफां गोदोर गोदोर बि फां लाइफां जंगाल बायदिसिनाखौ दिनै फोजोबस्रांनानै जेरै हाग्रा ओनसोलफोरखौ बायदिसिना सि फोजोबस्रांनानै जेरै सुबुं अनजिमाया‌ जेरै बांबोनो हमदों थिग बेफोरबायदिनो बिफां लाइफाङाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो। सुबुंनि थाखाय गोनांथार बाहागो नोंथां जेरै नोंथां कलकार थानायाव नि बायदिसि ना। गाज्रि उखुनदै जेरै जों जों बाहायनाय। प्लास्टिक बायदिसिना मैला मैथाखौ जों जेरै जानला मेनला गारनो नाङा नोंथां। बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो। बेफोरनि सेवनाय जों बेफोरनि बायदिसिना। हायग हायावसो। गारनानै थानाय दाखोर दालाफोरजोंनो बेफोरबादिनो। जेरै हा गेब्रेंनाय बायदिसिना। आबाद जायि बायदिसिना जायि। बिफां लाइफां नियाबो जेरै बिफोरबादिनो। उम हम। बिफां लाइ फा जेरै प्लास्टिक बायदिसिनानि खारनैनो बे फोर बायदिनि थाखायबो जोंनिया गोबां माने आबहावायाबो खहा जानो हमो नोंथां थिग बेफोरबायदिनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बारहावा ओनसोल खौबो जों सु बुं माहारिया साफ्रोमबो जों सोमखोर समायना मिथ थिंगाखौ खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबोनिनो मावनांगौ हाबा नोंथां।
औ औ आरो नोंथां खोनादोंना औ दा साननै आथिखाल जों नुनो मोनो‌ जे हाजो ओनसोल एबा हाग्रामा ओन सोलाव। ओ सुरां दुथां सिखारिफोरा ओ हा दंफां लाइफां बेसेन गोसा दंफां लाइफांखौ दानफायनानै खो खावनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो बेनि फारसे नोंथाङा माबाफोर फ फंनैसो बुंनो हागोन ना?
बेनि फारसे बुंनानै थांङोबो नोंथां औ।
औ।
गोबावानो जायो बेखौ जों बेफोरबायदि हाग्रा ओनसोल बायदिसिनाफोरखौ साफ्रोम सोरबाफोर दुथांफोरा जेरै दानो बेफोरबायादिनो थिग बेफोर बादिनो बेनि सिगां जोङो दानायनि सिगां जोङो बेखौ बिफांखौ।
औ औ।
बेनिफ्रायथ' दाथ' दा गोबां माने बेफोर बेफोरबायदिनिफ्रायथ' गोबां माने एयार पलुउसन बायदिसिना बेफोर माने गेब रेंनो हमदों आरो नोंथां दा बेफोरबादिखौ जों सुबुं माहारियानो बादा होलायनानै बेफोरबायदि दुथांफोरखौ बादा होलायनानै जाहाथे जों बेसोर खौ बयबो माने बादा होलायोबा बयबो माने बुजायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो नोंथां।
औ औ थारैनो औ दा अरन बाइ औ। नंगौ नंगौ दा अरनबारि जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनायाव जिब जुनारनि मा खहा जायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां। जिब जुनारनि खहा माने जिब जुनार जेरै दावमा दाउसा। फोर जेरै बिफां लाइफां बिफां लाइफां सायाव बासा बोनानै बिसोरबो जेरै थांनानै थायो थिग बेफोरबायादिनो बिसोरनि बेफोरबायदि अरनबारि हाग्रा बारिफोरखौ फोजोबस्रांनानैबा बिसोरो जुनार हाग्रानि जुनार बायदिसिना हाग्रानि दावमा दाउसाफोरा जेरै आलाय सिलाय जायो थिग बेफोरबादिनो थिग बेफोरबायादिनो जुदि जोंनि मानसि हारिनिबो नख खर न'ला न खर फोरखौ बेफोर सिफायनानै होयोबा थिग बेफोरबादि दे मोनसे गोरोबलायनायखौ गोरोबलायैखौ जों नुनो मोनो मानोना नोंथां बेफोरबायदि जुनारफोराबो जेरै जोंनि हाग्रा बंग्रा गैयाबा बायदिसिना आलाय सिलाय जानांगौ गोनां जायो नों बेफोरबा दिनो आलाय सिलाय जानानै सुबुं माहारिनि माने खहा खालामबोनो हमो बिसोरबो थिग आबाद फोथाराव आबाद जाफैयो बायदिसिना जाफैयो मानसिफोरनि बायदिसिना न' बां न' बां सिलिंखार खालामनो हमो बेफोरबादिनो सुबुं सुबुं माहारि थानाय ओनसोल मानि बिसोर गोसार लानानै आनि थानि जाना थानायखौ नुनो मोनो नोंथां थिग बेफोरबायादिनो जों जों हाग्रा ओनसोलफोरखौ जोथोनै लाखिनाया दंफां लाइफां गायनानै लाखिनाया जों बयनिबो थाखाय मोजांनि खामानि नोंथां। आब'हावा आब'हावा गेब्रेंनायजों लोगोसे जिब जुनार थांनानै थानायावबो गोबां मदद होयो नोंथां।
औ औ थारैनो थारैनो थारै औ औ औ थारैनो औ थारैनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो आसा खालामो नोंथांखौ इयुनाव मोनबावगोन होननानै।
औ नोंथां औ।
साबायखर नोंथां।
दे साबायखर नों। बा एसेयावनो फोजोब थबाय नामा नों
औ दे दे गोजोन्थों।
गो